खोनादोंना नोंथां औ औ खोनादों होमबा दो औ औ होमबा दा जोंहा सहरनि बागै रायलायनोसैलाय नङा होनबा
औ औ जागोन
औ ओ सहर जेनेबा नोगोर होनोबा सहर होनोबा जेनेबा सह सहराव जेनेबा नांगौ रोखोमनिखौलाय मोनो आरो ना मोननायालाय जेनेबा गारि मथरनि आंखाल जाया जेनेबा सोहरफोराव जेनेबा खस्थ मोजां थायो ओ जेनेबा दखान फोरा जेनेबा मोनो जेनेबा जायगायावनो जायगा नोंनो मा दखान नांगौ बेफोर गासिखौबो मोननो थाङो आरो ना ओ बोरैबा जाबा सोहोरा मोज मोजां खिन्थु बोरैबा जाबा सोहोरा गाज्रि मानो होनोबा ओ जेनेबा हस्पितालफोरनि बेलायाव नों बेमार आजार जाब्रबबोबा जेनेबा ज खाथियावनो थाबाय नालाय जेनेबा गारि मथरनिबो आंखाल जाला नालाय जेनेबा लांनो हायो आरो ना थाबैनो ओमफाय बोरैबा जायोबा गाज्रि सोहोराव मानो गाज्रि होनोबा एकदम पलिउसन बा नयस जेनेबा मा होनोमोनलाय बिदिखौ साउन्द बेफोरो जेनेबा गारि मथरनि थांलाय फैलाय बायदिसिना खामानि मावनाय मा दावराव दावसि बेफोर बारा जायो आरो ना आरो बेयाव गरमा गरमा बहुत बारा जानो हमो आरो ना मानोना बेयाव बिफां लाइफांनि खम थायोना बिफां लाइफां थायानो होन जायो सोहोराव बहुत बिबो खमनि बिफां लाइफां थायो आरोना जेनेबा बेफोर औ माने गिदिर गिदिर न'बो लुयो बिल्डिं बयहाबो सोहोराव बांसिनानो बिल्दिं बानायजो नङा होनबा नोंथां दानथ' माने हाफ फोराबो मोननो थांला ना जेनेबा बे ओंखायनोहाय आथिखालाव गिदिर गिदिर बिल्दिं बानायनानै जेनेबा फ्लेट बिदिसो बानायजोबसै फानसै औ बिदि जाजोब्बाय आरो दानिया नोंथां
बाराफोर दोननाय
अभार फोर दोननाय जाना गिदिर गिदिर न' लुनानै जा खेबसेनो प्लेट हिसाबै फानसै बिदि खालामसै हाफोरखौबो मोनला नालाय मोननो थांला नालाय बिदिसो फानसै दाना गिदिर गिदिर सोहोरफ्राव औ नोंथाङा नोंथांनि खाथिनि खालानि सहरफोरनि बागै ओरैनो
औ औ औ सोरफोर बुंना होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङानो बुंलांखाबाय जि खिनि जोंनिखिबो बिदिनो जा खायो नालाय एखेयानो बेनिफ्राय आरो बेयाव बेयाव जोङो इदिनो गरमा बारा जायो नोंथाङाबो बुंखादों औ आरो बेयावबो गारिफोर थांलाय फैलाया ओ गोबां बिबांनि जायो जेराव बिदिनो सोरबा इदिनो इदिनो थाबायना थांनायफोर माफोर बेफोरो माने एसे प्रब्लेम जायो आरो इदियावबो माने जोबनो गैयै गारि मटर इदि थांलाय फैलाय आरो बिनिफ्राय बिनि गारिनि उखुन्दै बिदिनो मायबा मायबि बानायनाय इफोरजों माने बोरैबा आबहावाफ्रा एसे गाज्रि जायो आरो बे टाउननिया बिदिनो औ बिफां लाइ मोना जोङो इयावबो इदिनो बार मोनबाबो इदिनो एसिनि फांखानिखोथ' मोजां नङा नालाय देहानि थाखायथ' औ जोंनि बिफां लाइफां बेमार औ बिफां लाइफांजों होनाय बायदि नङा आरो टाउनफ्राबो दा उम बुंनो थाङोब्ला गोदोनिफ्राय दायो माने बिराद साबसिननिफ्राय हामसिन जालांबाय आरो बिदिनो लामा लामाफ्राबो बिदिनो फर लाइनफोर जालांजोब बाय आरो बेनिफ्राय आरो इदिनो जिफोर दखानफोर ह टेलफोर इदिनो जि नांगौ मा बेयावनो मोनजोबो आरो आरो ओमफ्राय मोनसे दं आरो जोंनि जोंनियाव आरो जोंनि खा थियाव माने बिसाल मार्केट होननाय बेफोरावथ' जोङो फारसेनिफ्राय जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै गाननाय जोमनाय माने बेफोरखौ गासिखौबो मोननाय जायो इयावबो नों ओ नों नोङो इदिनो संसार जान न'खर गंसेयाव जेनेबा मा नांगौ जेनेबा थोरसि खुरिनिफ्राय लानानै नै इदिनो बेडसिट बिदिनो फर्दाफोर बेफोरनिफ्राय गासि खौबो मोनो आरो जानाय लोंनाय मेथाइ इदिनो थाव संख्रि साबोन देलायग्रानिफ्राय लानानै गासिबो जि नांगौ बुस्थु बेखौ मोनो आरो
औ औ
फ्राय आरो नोंथाङा बुंखाबाय हस्पिटालफोर बेयाव टाउनाव सहराव थायोब्लाथ' मोजां जायो बेमार आजार जायोब्ला बिदिनो खाथियावनो नों माबा मोनसे जायोब्ला बेयावनो लांब्रबनो हायो नालाय बिदिनो गारि मथर मटरनिबो आंखाल गैया बेनिफ्राय आरो आ लामाफ्राबो मोजां जाबाय नालाय बेयावबो होमब्लाना जोङो थाबनो लांलाय लाबोलाय इदि खालामनो हायो आरो
औ
बेनिफ्राय आरो बेयावबो आरो बिदिनो मैगं जि गोथांफोर बेफोरनि बेसेना माने बिराद बारा जायो आरो जों गामि ओनसोलनिफ्राय नायनानै बेनिफ्राय आरो बिदिनो बिदिनो फाननाय बिदि मैगंफ्राबो माने बिदिनो लकेलफोर बिदिखौ बारा मोना आरो जि मोनो अब्लाबो बेफोरो गोबां बेसेन गोसा बिदियाव बायना जानांगौ जायो आरो फारसेनिफ्राय लानानै गासिबो खौबो अ
आ बो बुंनो थाङोबाथ' बिदि मोननोनो थांखाया नङा होमबा नोंथां जेनेबा लकेल मैगं थाइगं थां बेफोरखौ मोनो थांखायाना आरो जेनेबा दाम बुरजा मोनो बेफोरबो बेसेन गोसा जायो नोंगौ नोंथां आरो जेनेबा बेफोरखौथ' गामि ओनसोलनिफ्रायो फानहैखायोना
औ औ
जालाङो जेनेबा टाउन सहर खाथिबाथ' जेनेबा मोजां जाबाय आरो जेनेबा बिदि सहरफोराव थाग्राफोरना बिदि मैगं गिदिर गुवार बागान खालामनो बा गायनानै माबानो बिदि था- आखायानो हाफोरानो माने गावसोर जानो आन्था बिदिनो बिल्दिं गोजौफ्राव जाथा बा बिसोर गावसोर जानो आन्था बिदिनो ओरैनो ओ बिदिखौ मा होनोमोनलाय ओरैनो जे गायनानै लायो औ औ टाबफोराव गायनानै लायो गावसोर जानो थागारो ओरैनो जों नुयो आरो ना जेनेबा ओरैनोथ' बिदि गुवार टाउनफोरावथ' बिदि गुवार मैगं बागान खालामनाय बेफोरबायदिखौ नुखायानोखा गामि ओनसोलनि खासो बेफोरो जेनेबा गामि ओनसोलनिफ्रायसो लांनानै फानहैखायो आरो बेयाव आरो ओ आथि माबायाव ओमफाय मा होनो आथिखालाव बिदि मैगं थाइगं मोनबाबो टाउन सोहरनिफ्रा मोना होननानै बायनानै लांखानोसै ओमफ्राय फ्रिजावसो दोननानै जायोना ओमफ्राय फ्रिजाव दोननानै जानाय बेफोरबो आं जेनेबा मोजां नङा बेफोरबायदि सानो आरो ना जेनेबा आं सानो बिदि गुसुआव दोननानै जेनेबा सेवैनि मायैनि बिदि दोननानै जासैना बेफोरबो देहानि थाखाय मोजां जायादां बिदि सानो
औ नंगौ
औ
माने इदिनो खानानै मोननाय लोगो लोगो
औ औ औ औ थाजा थाजा बेफोरबायदि मोनजानांगौ आरो ना
औ औ
बिदिनो सहरनि होनबा फारसेथिंनिफ्राय मोजां मोजां बुंजायो फारसेथिंनिफ्राय गारजि बुंजायो बेनो आरो बोरैबा जाबा मोजां बोरैबा जाबा गारजि माबेबा बिथिङाव मोजां जायो मा मा बिथिंडाव गारजि जायो नोंथां नि बुंनाय बायदि जेनेबा बिथांनि ओनसोल खाथियाव बिसाल मार्केट जेनेबा जोंनि खाथियावबो दङ बिदिसनो बिसाल बिसाल मार्केटफोर नोंथां बुंनाय बायदिनो गासिखौबो मोनो नङा होनबा जेनेबा बिनि थाखाय जों एकस्रा नोंस्रा अबावबा थांनांगौ बिदिनो गोनांथि जाला आरो ना जेनेबा बे जायगायावनो बे मोनसे खाथियावनो मोनजोबबाय नोंनो मा नांगौ गाननाय जोमनाय नांगौ ना थोरसि लथा बासन बारथन नांगौ ना मा होनबाव नांगौ जेनेबा नोंनो नोंनि न'खर नांनायफोरखौ मुलाम्फा जाबाय जोंना जेनेबा हमनानै ला गामिफ्राव थायोबा जों बेबायदि माने गोनांथि जाबानो मोना बिदि ना नोंथां जेनेबा जों बे बुस्थुफोरखौ ओ मुवा बेसाद फोरखौ बायनो थाखाय जोङो गुबुन बे जेनेबा जों टाउनाव बा सहराव फैनानैसो लांफै लायखानांगौ नङा होनबा नोंथां जेनेबा जोंनो गोनांथि जानाय जोंनि ओ जेनेबा नांबादि माबेबा माबेबा बुस्थुखौ जों टाउन सहरावसो मोनखायो सहरावसो मोनखायो खायो माने जोंनि गामि बिदियाव मोनखाया जेनेबा खिन्थु बेखायनो बुंदों आरो आरो फारसेथिं नायोबा गाज्रि मानोना बेयाव बिफां लाइफां खम आरो बेयाव दावराव दावसिया बांद्राय जायो आरो बेवहाय बायदिसिना खारखाना दारिमिन बांद्राय थायो आरो ओ बिदिनो आबहावा गुबुं गुबुंले जानाय गरम बारा जानाय गारि मथरनि उखुन्दै बारा जा जानाय माने आबहावानि थाखाय सहरा मोजां नङा होननानै आं सानो आरोना नोंथां मानोना बेयाव बिफां लाइफांफोराबो खम थायोना औ
औ आरो बेनिफ्राय माखासे बिथिङाव मोजां आरो जेरै बुंनो थाङोब्लाथाय नोङो सोलोंथाइनि फारसे एसे मोजां जायो आरो ओ आरो बेनिफ्राय नोंथाङानो बुंखाबाय हस्पिटालफोर बेनि फारसे आरो बिनि ओमफ्राय आरो जा मोसानायफोर बिनि फोरोंथाइबो मोनोना इफोर इफोरनिफ्राय इफोर बेफोर बिथिंफ्राव बुंनाय बुंनो थाङोब्ला मोजां आरो सोहोर
औ औ माने बुङो ओ नोंथां बेफोर बदिनो स्कुल कलेज बे बेफोर माने सोहोराव नोगोर माने मोजां मोजां था हायो आरोना आथि मोजां मोजां बहुत प्राइभेट स्कुलफोर कलेजफोर खुलिसैना माने सोलोंथाइनि बिथिङाव मोजां मोजां जायो आरो बोरैबाबा औ नंगौ नोंथां ओमफ्रायो आ उ मान
आरो आरो मोन आरो बिदिनो बेफोरनि अनगायैबो आरो नों बिजनेसफोर मावनाय जेरै मोनसेे रेस्टुरेन्टफोर खुलियोब्ला आरो नङाब्ला बिदिनो मोनसे मोनसे गेलामाल दखानफोर होयो ब्ला बिदिनो औ बिदि बिदि होयोब्लाबो जों माने गोबां रांफोर आरजिनो
औ औ नंगौ नोंथां औ औ माने सहराव ना मोनसे मैगं दखा दखाननि गला खुलिनानै दानबाबो मु आफाया गोबां फैयो आरोना नोंथां मानोना बेयाव बेसेननि बेसेनाबो बुहुत गोसा जायो सोहोरफोराव बायदिसिना बिदि मैगं थाइगं बेफोरनि बेसेना गोबां बारा जायो जोङो बेयाव माने जौगालांनो हायो आरोना जेनेबा बेखौहाय बे मोनसे मैगं दखाननि गला होनानै लायोबाबो मा थांनानै थानायनि राहा लामा दि हुननानै लानाया सहराव साबसिन जायो आरो ना नोंथां आंनि थाखाय जेनेबा ओ माने गलाफोर होनानै लाबा बिजनेसनि बेलायावबो जेनेबा ओ माने साबसिन होननानै सानो आरोना जेनेबा सहरफोरावहाय
औ आरो इदिनो
बिसिनि जायो नङा होनोमबा नोंथां सहरफोराव
औ औ आरो बिदिनो नोङो नोंथाङाबो बुंदोंमोन ना मैगं दखान बि बिदि होयोब्लाबो जों माने बेयावबो ओरैबायदिखौ फानोब्ला मोजां जागोन आरो जेनेबा ओ टाउनाव मोननो थाङि बेफोरखौबो गामिफोरनिफ्राय बुथुमनानै जोङो फानहैयोब्ला औ बेफोरखौथ' गोबां बायगोन नालाय बेयावबो गोबां मुलामफाफोर मोनगोन
औ औ आरो दा माने नागिरोना बिदि जेनेबा लकेल मैगं बेफोरखौ नागिर ना थाजा थाजा बेफोरखौ जानोबो लुबैयो सोराव थाग्राफ्रा मोनजानो नागिरा नालाय बेखायनो बेफोर जुदि होनानै लानो हायोबा बेफोरो मुलाम्फा आरोना औ
औ औ नंगौ
दा होनबा जों जोंनि रायलायनायखौ एसेयावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां
औ दे जागोन औ